औ खोनादों नोंथां
अह जों दा दख'नानि सोमोन्दै रायलायनोसै
औ
औ जेनेबा जोंनि बर'नि सिनायथि होननानै बुङोब्लाथ' जोंना दख'नायानो गाहायै नङा होमब्ला ओ बे बर' आइजोफोरनि बे गाननाय दख'नाया जेनेबा मोननै रोखोमनि जायो ओ मोनसेया जाबाय अग्रं दख'ना आरो गुबुन मोनसेया जाबाय लांगा दख'ना बांसिनै जेनेबा जोङो ओ सानजाथिंजायनि मानसिफोर जेनेबा हमनानै ला बाकसाथिं जायनिफ्राय बाक्सानिफ्राय लानानै सानजाथिंजायनि मानसिफोरखौ खौ बांसिनानो जोङो अग्रं दख'नाखौ गान्नाय नुनो मोनो आरो जेनेबा न'फोराव थायोब्लाथाय अग्रं दख'नाफोरखौनो गाननानै बांसिन थायो खिन्थु सोनाब थिंजायनि मानसिफोरा बांसिनै लांगा दख'नाखौ गाननाय जायो आरो खिन्थु जोंनाबो गानो गाननाया खिन्थु दस्रा जेनेबा आलादा जायगायाव थाङोब्लानो नाथाय जोंना लांगा दख'नाखौ गाननाय जायो खिन्थु न'आवहायनो जोंना बे अग्रं दख'नाखौ बांसिन गाननानै थानाय जायो आरो जोंनि आबै आबैमोनाबो माने बांसिनै बे गोदो समावथ' अग्रं दखनाखौनो गाननानै मान गुबुन गुबुन जायगायावबो थाङोमोन बेबायदि आरो
औ नंगौ दख'ना दख'ना होनोब्लाथ' जेनाखि बे जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि माने आइजोफोरनि मोनसे सिनायथि आरो दख'ना गानोब्ला बर' आइजोफोरखौ बा बर' सिख्लाखौफोरखौ खौ जोबोद समायना नुयो आरो बेबायदिनो माने बे बर' दख'ना गानोब्ला माने हौवाफोरनिफ्राय बर'नि जिनाखि दखनाया माने हौवाफोरनि गामसानिफ्राय बर'फोरनि दख'नाखौ माने औ गोजाननिफ्राय मोनसे सिनायहरनाय मोनसे सिनायथि आरो दखना होननानै बुङोब्ला आंबो बेनि सायाव बारा मोजां मोनथियाब्लाबो आं जा नुदों नुदों आं बेखौ मिथियो जे ओ दख'नाखौ नोंगौ नों दहाय बुंनाय बायदि जेनाखि अग्रं दख'ना आरो मोनसेया मा होनदोंमोन ओ लांगा दख'ना ओ जोंनिथिंबो खायसे खायसे बेबायदिनो अग्रं दख'नाखौ गाननाय नुयो खायसेखौ खौ लांगा गाननाय नुयो आरो फ्राय ओ जोंनिथिं ओ बां सिन ओ दख'ना जेनाखि बिदन होनना बुङो बे बिदन गोमो गोमोखौबो गाननाय नुयो मानो होनोब्ला ओ बे बिदन दखनाखौ औ अबबा आर'ज गाबनायानो जा अबबा हाबा खेरायावनो जा बा बायदि बायदि ओ फोरबोफोरावनो जा बा ओमबाव बा बेरायहैनायानो जा बांसिन जोंनिथिं बेबायदि ओ गोमो गोमो बे ओ मा होनो दख'ना माबाखौ गाननाय जायो आरो मा होनो बेखौ दख'ना बिदोन ओ लांगा लांगा होनना नोंसिनिथिं ओ जोंनि बिदन होनना बुङो आरो बिदन होनना बुङो ओमफ्राय अग्रंआ बे जेनेबा माबा गोथां बा बायदि बायदि खाालारनि ने क्लास सिस्टेमनि खौबो होनो हागोन अग्रं औ बेखौ नोंगौ नोंसिनि बाक्सा थिं फ्राय बेबायदिनो ओ द दख'नाखौ गाननानै थानायखौ नुनो मोनो बा बाक्सा नङा बि टि सि ओरैजाय बांसिन गाननायखौ बेबायदि नुनो मोनो आरो आरो जोंनिथिं लांगा दख'नाफोरखौ बांसिन गानो आरो जोंनिथिं बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरा द खना दासिमबो दायो जाय मानो होनोब्ला जो जोंनि गेजेराव खाथियावनो गुबुन मोनसे जाथिबो दङ मिसिं हारि बिथांमोनाबो बेबायदिनो मोनसे ओ गावसिनि दख'नाफोरखौ गावसिनि मेख्लाखौ एरो जायनि थाखाय हाय जोंनिथि थिंबो बिसोरखौनो नोजोर बोनानै जोंनि ओरैजायनि बर'फ्राबो खोब बेबायदिनो दख'ना दानायखौ ओ गाराखै आरो दाबो दायो आरो आथिखालाव अइभिंफोरजों बांसिन दानाय नुयो मानो अइभिंजों दायोब्ला थाब थाब हानाय नुयो आरो आगरफोर थाब थाब एरनानै थाब थाब दिहुननो हायो आरो आरो बेबायदिनो मोनसे फानलायनो हायो आरो आखाइजों दानाय बा मेसिनजों दानाय द बां मोनसे फारागखौ नुनो मोनो आरो माने आखाइजों दानाया रोजोब जायो माने मोजां दाद जायो ओमफ्राय गाननोबो मोजां जायो ओमफ्राय बै ओ जायनाखि मेसिनजों दानाय बा गोजाननिफ्राय जेनाखि मेसिनजों दानानै बेयाव साप्लाइ खालामनाय द दख'नाफ्रा बारा जोरनायखौ नुनो मोना थाब थाब गोफोन जानानै जिनायखौ नुनो मोनो आरो कालारफ्राबो का खारफ्राबो थाब थाब खारनायखौ नुनो मोनो आरो फ्राय ओ आ थिखालाव जोंनि बर' आइजोफोरखौ फ्राय ओनसोलावनो बारा दख'ना दानायखौ नुनो मोनला ओ फ्राय बायनानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो माने मेसिनजों दा नानै गोजाननिफ्राय साप्लाय खालामहरनाय बा सफैनाय बे दखनाफोरखौ गान नायखौ नुनो मोनो आरो दा दख खना दानाय ओ जिथुनाखि बे कालसारा लासै लासै एसे एनै अबा अबबा बा जायगायाव एसे गोमालांनोबो हमदों आरो नोंथाङा बेनि सायाव मा बुङो
औ जेनेबाथ' जोंनि जायगायावबो बेफोरखौ मोजाङै नायबि जिरोब्ला माने जोबोर खम आरो जोंनिखिनि जायगायाव फ्राय माने दख'नाफोरखौ दानायखौ नुनो थांला गोदोनि मानसिफोरा जेनेबा जोंनि ओ बिमा बिफाफोरनि समाव जाबायदि जेनेबा दख'ना जिखुनु गावसिनि नांगौ फास्रा दख'नाफोरखौ दायोमोन खिन्थु दा बिसोरबो माने दानाय जाला आरो माने आथिखालाव समा जोबोर बयनाबो माने गुसुं जाबोनो हमबाय न'खरनि खामानि मावनानैनो माने टाइम थोस्लाबा जालांबाय आरो खायसे खायसे आइजोफोरनो ओमफाय जायनि जाहोनावहाय बिसोरो जेनेबा नांगौ जायो दख'नाखौ बाय नानै गानो खिन्थु इसोर माने दानो बेबायदि टाइम होस्लाबनो हाया आरो
औ
ओ आथिखालावथ' जेनेबा जोंना ओ आइजोफोरा गोदोनि दिनाव फराय रायामोन नङा होमबा?
औ
खिन्थु आथिखालाव आइजोफोरा गोबां जेनेबा फरायफ्रामजोबो हानद्रेदाव नाइनटि नाइन पारसेन्टनो जेनेबा फरायफ्रामजोबनाय आरो बिसोरो माने दख'ना दानो टाइम होनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला उन्दैनिफ्रायनो बिसोरो बेस्थ' जानानै थायो ओ स्कुल फरायनायनि फ्राय लानानै कलेज फरायनायसिम दानाथ' माने रेस्टानो गैया होननाय बायदि अब्ला जेनेबा बेफोरनि गेजेराव जोंहा समखौ दिहुननानै माने दख'ना दा नो बायदि हाया बेबायदि जायो आरो जायनि जाहोनावहाय माने खम जालांबाय आरो दानि सिख्लाफोरा गोबाङानो खम दख'ना दायो नङा होमबा?
औ
एसेबां रोङा जायो दानाय लुनायाव बेबायदि
औ नोंगौ नों बुंनाया नाथाय बेराफारसेथिं नाहरोबा दख'ना दानाय जुनाय कालसारा जोबलाङोबा आगुनि जाय दागिरिफ्राल' जुदि बिथांमोन ना दानानै मोनसे समाव बिथांमोनाबो बे बनि गैया जालाङोब्ला माने मोनसे समाव जोंनि दख'ना जानाय माखासे आइदियाफ्राबो गोमालांजोबगोन नामा बेखौ नुहुरो आरो दा बेनि गेजेरावबो गासैबो सम मोनजोबा बेबो नङा खायसे खायसे दायो जायफ्रा सम मोननायफ्रा आरो गोसो गोनांफ्रा दायो। दा दख'ना होनोब्ला आथिखालाव जोंनि ओ बर' सिख्लाफ्राबो खायसे दख'ना जानायखौ नुनो मोना टाउन सहराव थानाय फोरखौ नाथाय बेजोंनो रुजुनानै नायोब्ला गुबुन हारिफोरखौबो सारि गानो बिथांमोना बेबायदिनो हम हमना नेपालि नेपालि हारि होनोब्ला बिथांमोनाबो बेबायदिनो सारिगनानै गावसिनि कालसारखौ लाखिनायखौ नु नुनो मोनो आरो जोंनि खाथियावनो दङ आ मिसिं हारिनि बिथांमोना बिथांमोनाबो गोबां गि दिर गिदिर फरायो आसामनि टप टप साख्रि लायो होनोब्ला जों ट्राइबेलफोरनिफ्राय मिसिं हारिफोरनिफ्राय मोन डक्टर इन्जियार बा बायदि बायदि गोबां गिदिर गिदिर बेंक मेनजार माने आसामनि माखासे ट्राइबेल जिथनाखि जोंनि ज कथानिफ्राय बिथांमोनानो बांसिन साख्रि मोननाय दङ। थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोल लावबो बिथांमोना बेदिनो साख्रि मोनो नाथाय बिथांमोनाबो गोबां फरायो। गोबां माबायो खिन्थु बिथांमोना गावसिनि कालसारखौ गारनायखौ नुनो मोनो आरो बिथांमोना फरायनायनि माखासे सम दिहुननायाबो एसेब्लाबो बिथांमोना माने समखौ दिहुननानै बिसोरो गावसिनि कालसारखौ दालाङो आरो बिथांमोननि न'आव मोनफ्रोमबो न'खर न' खर बिथांमोननियाव साल खुन्थिया जि दाग्रा।
औ नोंथां खोनादों।
आरो बिथां मेचिनजों दानाय जिथुनाखि बे जिफोरखौ गारनाय खौ नुफोरनो बा ब गावसिनि आखजोंनो दानानै बिथांमोना गाननाय जायो आरो आरो मोनफ्रोमबो बिथांमोना। खामानि दामानि हाबा खेराइ ओ बा फोर बो रंजानाय बाजानायफ्राव बिथांमोना बे दख'ना गानो आरो ओरैनो थानाय समाव दख'ना माने बिथांमोना गावसिनि जेनाखि गाननाय ट्रेडिसनेल बे गानग्रा जिखौ बिथांमोना गाननानैव। थायो आरो ओमफ्राय ओरैनो थानाय समावफ्रावबो गानो बिसोरो बेरायनाय समफ्रावबो गानो। आरो बेबायदि आथिखालाव बिथांमोना ओ मा होनो फरायसालिफ्रावबो जोंनि। थिंजाय बिथांमोना माने थांनाय समाव गावसिनि ड्रेसखौ गाननानै थांनायखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो बिथांमोना लाखिगासिनो दंङो ओंखायनो जोंनाबो। बर'फ्रा जुदि फरायनायजों लोगोसे बेफोर कालसारफोरखौबो एसे एनै। सम मोननाय समाव ओ माबा बेफोरखौ लांफाबाय थायोब्ला जोंनि हारिमुवा अरायबो ओ थांनानै थागोन आरो बेयो गोमालांनाय नंङा आरो आरो दख'ना दख'नायानो जाहैबाय माने बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सिनायथि मानो होनोबा दख'ना आर'नाइ गामसा दा बेनि गेजेराव माने आइजोफोरा जुदि दख'ना गानोब्ला जो गोजाननिफ्रायनो सिनायहरो बिसोरो बर' होननानै बेबायदि मोनसे गोजान बेफ्राय नुहरो आरो सानो खिन्थु गामसा गानोब्ला मानोना गामसाया जाहैबाय माने गुबुन गुबुन गुबुन जाथिफ्राबो आथिखालाव गानाय नुनोमोनो हमना ला जोंनि जोंनिनो बिदा फंबाय बायदि हाबाफोरनि गामसाफोराबो जेखे जानो नागिरो हा औ हाजुंफोरनि गामसाफ्राबो एसे एखे जानो नागिरो आरो बेबायदिनो गामसाया फ्राय ओ जोंनि ट्राइबेलफोरनिया फ्राय एखे जानो नागिरो बिनि थाखायनो माने दख'नाफोरबाथाय मिसिंनिया बेलेग बर'ना बेलेग इउनिक स्टाइलनि जायो आरो खोब मोजां मोनबाय नोंजों दख'नानि सोमोन्दै रायलायनानै। उन समाव आरो मोनसे आयदानि सायाव जोंङो रायज्लाय मो औ - औ दोनथ'नोसै होमबा ना दे